औ
अ नोंथाङा दायो मावगासिनो नोंथां
ओइ है नोंथां बिदिनोसै आरो दाथ' दैज्लां बायहां बायहां खामानिबो गैला माबो गैला दाथ' ओरैसो बेखारैस दङ नोंथ' जिरलाबायोलै सामफ्रामबो बिदिनोसै न'आव
अ बिदिसो आरोना होमबा नोंथां अ ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रा जाखांबाय नामा नोंथां?
जानायाथ' बावबायानो नोंथां जानायाथ' औ।
अ मा ओंख्रि जाखो बिदिब्ला नोंथां?
अ नोंथां जानाया माबासोमोन सबाइजों दाउ लकेल मासे सिथारदोंमोन आं नोंथां ओमफाय है आलु भाजि एसेमोन बेजों जासाबलायबाय नोंथां
अ गोथावानो माथो बिदिब्ला नोंथां ओंख्रिया।
औ नोंथां ओंख्रियाथ' गोथावानो होनजाबाय।
अ बिदिसो आरो ना होमबा ओमफ्राय ओरैनो बोथोरफ्रा माबोरै सोलिगासिनो नोंसिथिंलाय नोंथां
अ नोंथां बोथोराथ' बिदिनोसैलै नोंथां माइखौथ' गायनो होबाय बोथोरा ओमफाय नै माथो सानदुंसो होथारलायबाय माथो नोंथां।
अ बिदिसो जाना दं आरो ना नोंथां
नांथारगौ जानानै दङ अखायाबो नोंथां माइ गायखांला गायखांलि जाबाय ओमफाय माइ जाफुहांनायावसो नै बोथारानो गाज्रि खालामना होलायबाय नोंथां माइआनो रोमो हामफिनसै रोमो हामफिननोसै नोंथां माइआनो
अ ओमफ्राय गामिफोर नालाय मा गायखां जोब्बाय नामा सोरबा सोरबा
गामियाथ' नोंथां बिदिनोसै औ एखेफ्रामजोब नालाय बयबो गायखांजोबबायानो होनजाबाय आरो ओमफाय सोरबा सोरबा दोनबायसो नोंथां बे बुरजा बुरजा गोनाङा माने अखाखौ लोगोबो मोन फुजोबासै आरो ना नोंथां औ औ ओमफाय बिसोर दोनबाय आरो ना नोंथां माखासेखौ।
ओम ओम ओरैनोथ' मा मावगासिनो नोंथाङा दासान्दि ओरैनो?
अ नोंथां आं गोरान खेथि एसे मावदों आरो ना नोंथां आंबो हाखौ एस दोनोमोन नालाय ओमफाय ना नै अखाबो हाथायाखैमोन नालाय गोरान खेथिखौ मावसैलां एसे होननानै
अ मा मा मा मा ओरैनो गोरान खेथि मा मा मावनो नागिरदों नोंथाङालाय
ओ नोंथां
मावनायाथ' आं मावबायानो ओम बै दाख्लैबावै आं फटलखौ एसे फैयाखै बे जाखांगासिनो दं आरो ना नोंथां एबारसो फार्ट टाइम नालाय जोलैयाबो एबारसो लाबोनानै गायफैदां आं नों बै माबानिफ्राय ओरैजाय कक्राझार साइडनिफ्राय जोलै लाबोदोंमोन आं नोंथां पटलनिखौ ओ बेखौनो माबा गायबाय आं नोंथां देर बिघा गायबाय आं।
देर बिगा गायबाय होमबाथ' ओमफ्राय मा मासाव मोनहैगोन बेलाय फथल लालाय
बेथ नोंथां आं बेखौथ' मास मोननै मोनथामसोआथ' नेथारनांगोन नोंथां।
औ औ औ ओरैनो नोंथांमोनथिं बिदिनो आबादफोरा मा ओरैनो मुलि होआलासिनो जायोना बले ओरै मुलि होबाय थानांगौ जाखो नोंथां।
उम मुलियाथ' नोंथां फ्राय बांसिनानो होनाङानो नोंथां। ओरैनो बांसिन जोंहा लकेल हासार होनोबाथ' जोंहा गोबोरखि गोबोरखिखौनो जों हासार हिसाबै होयो। ओमफ्राय बेनो एसे एनै माखासेफ्राव हिस हेफाजाब होयो आरो नोंथां जों ओरैनो सारोबाबो एम्फौ जानायफोरनिल' एसे एनै सारो आरो नों थां ओमफाय मालाबा हाफ्राथ' मालाबा मिलाया नालाय नोंथां। मैगंफोरजों बेलेग मैगंफोर गायोबा जाया जाया मोनोबा जों भिटामिनफोरनिखौ एसे सारना होयो आरोना नोंथां औ नोंथां औ।
ओमफ्राय ओरैनो गामिफ्राव मानसिफ्रा मा मा आबाद मावो नोंसोरनियावलाय
अ नोंथां ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिंजायथ' बारा आबादफोरखौनो बारा गोनां गोनांखौ मावा आरो नोंथां ओरैनो लकेल हाथाइफ्राव फाननो थाखाय बिदिनो खांख्रिखलाफोरखौ दा मावगोन आरो ना नोंथां ओमफ्राय बहल जिंखाफोर ओमफाय बिदिनो खुमब्रा खुमब्राफ्राथ' बयनावबो थायो नोंथां खुमब्राफोरखौ होनबाथ' बयनिबो उखुम उखुमाव दाथ' थायनायसो नुसिगोन आरोना नोंथां उम सोरनाबाथ' बोरायलायनाय थायो
औ औ थायो थायो नंगौ नंगौ नोंथां ओमफ्राय खबरफ्रा मोजां ना नोंथां
खबराथ' नोंथां औ दा मानि मोजाङैनो सोलिगासिनो दं दा
अ बिदिनोसै बयनाबो आंनाबो बिदिनो नोंथां
नोंथाङालाय जेबो आबादफोर मावबायबायाखै नामा नोंथां गोरान खेथि
आबादा दङ नोंथां एसेल' बांद्राय बुरजा गैया देग्लाय माइ गायजोबनो सानदोंमोन आं नोंथां। अखा नेनानै ओरैनो गायजोबनो हायाखै दंबावो नोंथां मानि बांद्राय गैला आरो ना खोथिया थिलिफोरल'सै बोरिबाबो दै सारनानै गायजोबबाय आं नोंथां औ नै दायो माबा मा होनो बेरा दुमनांगौ दङ नोंथां बेयावनो माइयावनो मोसौफ्रानो माथो हाबला जोबो जोबबाय नोंथां जाला जोबबाय माथो माइ सोम खांहांनायखौनो उफाय गैला जाहैबाय थिनबाबो मानियाना खाथिफोरनियाबो खानो थिनो आङो एथ'बां खस्थ' मावनानै मोननाय औ जोंहाबो औ जोंहाबो लस जायोना
औ नोंथां सोरबा बुजिलायाना खोथाफोरखौनो आमफाय जोंहा गामिनि गामि दरसेनिनो साखाथिनि गामिनिनो बोरै एफा नांलाय खमलाय खालामनो ना नोंथां उसुबिदाखौ जायोना जोंहाबो
औ बेबायदि जोंआबो बिराद लस जायोना गारि मथर सोनाय टेक्टर सोनाय आरो गायनायाव हाजिरा लानाय दै सारनाय फारसेनिफ्राय सानोबाथ' एकदम बिराद रागा जोंथावथाव' नोंथां सेस जाजोबखादों माने अबावबा अबावबा थ' थांफिनगोन ना थांफिनला आं बुंनोसो हाला नोंथां गुदिनिफ्रायनो जाथारदों माने अबेखौबा अबेखौबा माइखौहाय औ माथो होनबावनो नोंथां जेबोथ' माने बुंबाबो दायसो जालायो गोसो सिङावनो था साननानै थानांगौ जाबाय आरो। नै दायो माबा बेरासो होनो औवा दाननो नागिरदोंमोन आं नोंथां। औ
ओमफ्राय बे नोंथां नोंसिरनिबो हाथाइफोरथिं बे मैगंफोरनि दामा माबायदि सोलिगासिनों दं?
मैगंनि दामाथ' बिदिनोसै नोंथां मालाबा खम जालाय मालाबा मालाबा बारा जालाय। ओरैनो जोंनिथिं बुंनो थाङोबा फोरलाफोरा इदिनो किजियाव पनसास थाखा आरोना नोंथां आरो बै केरेलाफोरा बेफोरो साथि थाखा सुततुर थाखा थाङो आरो बि दिनो आरो खांखुला खलाफ्रा थ' दामानो जायो जोंना मा होनो ओंखार गोदानावहाय मालाबा एकस' बिस थाखा गाहामबो थाङो आरो ना किजियावहाय। बेफोरबायदि जायो आरो ओरैनो बांसिन जानलानिखौ मावनाय जादों नैबे दा दै दावनथार मानो होनबा दै थायोना थैयो जानलानिखौ मावनो गोनां जायो। औ बिदिनो। सैआरो ना मैगं थाइगं मावनायलायआरो आरो मुलि गैयाबा जानो नागि दालै नोंथां जोंनिथिंजाय एकदम एम्फौआनो माथो बिबारनि होनांगौ बिदिनो बिफांनिबो होलाय लायनांगौ मालाबा हासारनि बेफोरबायदि होजोबनांगौ जायो। औ औ
दथ' जबानो जाखाला होनजाबाय नोंथां। जोंहाबो बानायजाथाराबा जोंहाबो होनांगौ जायो नोंथां नङाबालाय सिगांनि समावथ' गोबोरखिफोरजोंनो सोलियोमोन जोंहा आरो दानि जुगावथ' बेफोर एम्फौफ्रानो सोमजिलाबायानो माथो नोंथां एम्फौआनो बारा जाबाय नोंथां। माइफोर मावबबो माय फोरावनो आवमा सोबलाबायनाय नोंथां एम्फौ एनला अरस'ला बायनायफ्रानो नस्थ' जायो माइयआबो माखासे बुरजा बुरजा गायग्राखायसो बारा थाल मोना नोंथां नङाबाथ' बांसिनानो आवाफ्रानो सोबथाबला लांजोबो माथो
सोबथाबलाङो बिदि नोंथां जों जोंथिंथ' माइफोरावबो माथो बिदिनो जायो मा होनो आवमानि मुलि बायदिसिना सारनांगौ जायो नै दाख्लैसो आं मा होनो हाग्रा थैनायनि बै सान खान्थि हाग्रा ना मा होनो बेखौ थैनायनि मुलि सारना फैदों आरो दा जाया हायानो माने हाग्रायासो एकदम साग्लोबजोबनो नागिरथारो बे गायनाय टाइमाव होनो रोङासैना आङो बे गायनोसै समावनो बे हा गोमोनाव होखानांगौमोन जाहैदों
औ औ औ बे थांनाय बोसोरावबो जोंहा खाथिनिया माबादोंमोन माइआ एसे एडभान्स गायनाय जादोंमोन अखा बोथोरावाबो सिगां
औ
दाना बेयावनो
औ
औ बाय नोंथां माइआ बेै गिबि गायैनाय जाबाय नालाय आवमा सोबजोबलांबाय नोंथां सेस। माने आबादफोरखौ मावबोन नोंथां माने एसे जखानि टाइमाव मावनांगौ आरो ना माने एसे एनै एदभान्स मावबाबो नोंथां माइ आबादफोरा माने ए फौ एनलाफ्रा माने खांखां जाना थायोना नोंथां नांगौ नांगौनो ओमफ्राय बै समाव नों जेब्ला समाव बेफोराव गायना होबाथाय माबायो आरोना नोंथां आवमाफोर सोबनायफ्रा जायो आरो नथां ओंखायनो माइफोरखौ बांद्राय गिबि गायजाया आरो एसे एनै माबायाव जखानि टाइमाव बयबो गायफुनाय समाव गायनानै होनांगौ आरो ना
औ नंगौ नोंथां आरो जोंहा बिदिनो जायोलै माइफोरखौहाय जोंहा थाब थाब गायना लायोब्लाबो मा होनो नोंथां जोंहा सखाफोरबो होनो गोनां जायोना
उम उम
बिदिनो हारसिं हारसिं गायग्रोना लाबा बिदिनो मा होनो सखाफोर बिराद बायो बेओंखायनो माने फार्स्ट गायग्रोबाबो बिराद जारला लास्ट गायबाबो जारला बिदि जायो आरोना बे गामिनि गायबासो गायनांगौ आरो जोंना हाया खर'आवसो जाहैबायना माने एकदम टेक्टराबनो मोसफोर हाबनो बिराद दिगदार जायो आरो ना फास्स्ट गाय्रोना लायाबा गायथजोबजानाय बायदि। बिदियानो जाहैयो आरो नोंथां गेजेराव जाहैबायना बिराद खस्थ' जायो माने दैज्लां बोथ बोथोरावहाय बिदि गायथे जाबाथाना मालायनि बाहागखौबो गायना होबोफिनांगौ जाया लामा दोनलाबायनायखौहाय नोंथां।
औ
औ बेबायदि जाबाय थायो आरो माने ओंखायनो एकदम थाब गायनांगौ जाथारो हा खर' गायनो
औ ओमफ्राय ओरैनो नोंसिनालाय माबायदि नोंथां हाफोरालाय
हाफ्रा नोंथां जोंहाथ' साखाथिनि न' मोखाङाव एसे दं नोंथां ओमफ्राय बैनिया एसे गेजेराव जाबाबो माने हाबनो लामाफ्रालाय माबा नङा आरोना नोंथां बारा एफा बिदि नङा गदाय गिबि जोंहा गायजायो आरोना नोंथां। जेबो सिन्था गैया गारि हाबनाय माबानि थाखाय ओमफ्राय बरिंफोरखौबो नोंथां। थांनाय बैसोरनोबो एसे खरान होआं नायनिफ्रायनो आं बरिंखौ जावनांगोनलै होननानै। जावनानै लाखाबाय आरो न आांथां ओमफ्राय देग्लायबो एसे खरानाव होबाबो। बरिं बोनानै आं। एग्रिकालसारनि अफिसनिफ्राय मोनसे माबा हन्दाखौ अर्डार खालामनानै दोनखानायखायसै नोंथां।
अ नंगौ नंगौ नंथां।
औ नोंथां।
औ आंबो सानदोंमोन नोंथां बरिं। गायनो ओरैनो बरिं गायनायाव नोंथां बेसिबांसो थाङो माथो खोनादों एसे बुरजायैनो थाङो होननाय। माबाखौ रांफोरखौहाय।
औ नोंथां बे थामरोजा बा रोजायाथ' थांखायो नोंथां बरि गायनायावबो। माखासे बै माबा होनो बेखौ बै फाइबार। बा फाइभआवनो थाङो नालाय एसे नोंथां। ओमफफ्राय बे गायग्रा भाराफोर जोंनााथ' जोंनि सादा फिसा गायनायाबोथ' जाया नोंथां गोथौ गोथौ नांथारगौ। अ बेनि थाखायनो ओमफ्राय दुब्लिफ्रावबो बारा थाब मोनाना दैफोरखौबो। गोथौ बुरजुथारना जायो। फ्राय गायग्राफोर माबा गायग्राफोराबो खस्थ' जायो होननानै दामखौ लानाय जायो आरो ना नोंथां।
नांगौ जायो नोंथां जोंनो बे मा होनो बरिंफोरखौबो जों आबाद मावग्राफोरनि थाखाय जायाना एखमब्ला एखमब्ला नों बिसिबां दै रोगाबाय थान ना नोंदां।
औ नोंथां औ बेनिखायनो आं गायनानै लाखाबाय आरोना। नोंथां ओमफ्राय मालायनिफ्राय बाय थबो उसुबिदा जायो नालाय नोंथां औ।
मालायनिखौथ' मालायनिखौलाय बेसेबांथो बोग्लिनोना गाज्रि मोनलायलायनाय जायो आरो बायना लायाबा ओमफ्राय नोंथां बे नोंथां। नोंथाङा बायनाय हन्दा मेसिनालाय ओरैनो बेसेबांथो लानाय नोंथां।
होनो होनायाथ' नोंथां माबा थाङो एग्रिकालसारफोरनिफ्राय जों बायोबा जों माने एसे दाम खमावनो मोनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो जों बिदिनो आस फथायायो बायोबाथ' नोंथां थांखायो एसे दामा बेबो एसे जि रोजानि खाथि फोरमान थांनो नागिरो आरो नोंथां।
अ ओरैनो हास्खायबाय बार ना?
माने बेबो माबा लायो लायो आरो। कम्पानि लायो क्पानिखौ बुं थाङो आरो ना आं। नोंथां बबेबा कम्पानिया दामि जायोना नोंथां औ।
आंबो गंसे बायना दोननो सानदोंमोन नोंथां माने बिराद खस्थ' मोनबाय ना। अखा गैयाबा। बिराद जाब्ला जाथारो मेसिनफोर थाबा जोंहा माने सान्त जायो आरो माने गोसो बायदि टाइम। बिदि माने दैखौ होनो मोनो आरो आबादफोराव नङाबा एकदम बिराद खस्थ' नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां ज समाबो जाबाय माथो दोनलायनोसै नामा नोंथां? औ औ दे नोंथां।